हेलौ
औ नोंथां
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ अ माबा खबरमोन नोंथां।
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां। औ बहाबाफोर बेरायहैनाय मानाय बेफोरनि बागै सावरायनोसै।
औ नंगौ नामा नोंथां औ औ हागोन दे नोंथां दे।
औ
हा नोंथां देलाय बुंलाय नोंथांङा।
औ नोंथांङा दिनैसिम बहा बहा जायगायाव बेरायफेरखो अननानै एसे फोरमायनो हागोन ना।
आंथ' बेरायनोनो। बारा मोनाखै नोंथां। माबा नोंथां नोंसिनि बे गुफुरावसो माबा ओरै गुफुरनि अरुणाचल माबा औ गुफुर बे अरुणचल बर दारावहाय माबा एयारपर्ट नामा नुनाय खोनादोंमोन आं नोंथां।
अ बेयाव ना औ खुलिदों खुलिदों।
बेयावसो मालाबा खनसे थांनांसिगोन नोंथां।
अ थांफैेरागै होमबाना?
ओहो नोंथां।
फैजागोन नोंथां फैजागोन औ। आंथ' थांनाया खेबथामसो जाबाय।
अ नंगौ नामा नोंथां?
अ जायगायाथ' बुहुद मोजां । गोजान गोजाननिफायनो बुहुद फैयो।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ बुहुद स्टेेनर्डा जायगा । हाजो सारि सारि समायना जायगा । थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो बुहुद सुबिदा आरोना नोंथां।
औ औ दे नोंथाङा फोरमायनानै होबाय थालाय आंनो एसे
थांनाय फैनायनि थाखायबो जेबो टेनसन गैया। लामाफ्राबो गासिबो मोजां गोजा नोंथां। स्लिम स्लिम फाखा दालायनाय
उम नंगौ नामा नोंथां?
अरुणा अरुणाचलनिसो नालाय नोंथां।
औ औ औ।
सेर सेर हाजो सेर सेर बुहुद समायना नुलाङो। थाङोबाथाय गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनलाङो आरो। गोजोन मोनलाङो औ। सुदेम बार बारो हाजो जायगा नालाय नोंथां।
अ ओमफ्राय बे गेटफोरा
गेटआबो जोबोद मोजां। औवा राइदेंनिफाय बायदि औवा राइदें बायदि जों बानायलायनायसो ।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ। गेटआनो जोबोद समायना नों नोंथां आरो सिङाव हाबफैबाथ' नोङो फैनोनो बागोनसो नोंथां।
नंगौ ना नोंथां?
औ सिङावबो जोबोद समायना फुल सारि सारि बिबार बागान बानायजोबदों। जेथिंबो बेरायथिंनो हायो। गारि मथर दोननो हायो सुबिदासो जोबोद मोजां माब्लाबा नायनो फैनो हागोन नोंथाङाबो।
औ औ थांगोन दे नोंथां। बे गेटनि सावगारिखौसो एसे एसे नुलाबायदोंमोन आं मानसिफोरनाव
अह नंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां।
मालाबा सम मिलायबा थांनांसिगोन।
अ फैब्लानो जाबाय दे। नायनानै थांनांगौ जायगा नायनांग गौ अब्लासो मिथियो सिनायो जायगाफोरखौबो नोंथां। नुफेरै जायगाफोराव बेरायनांगौ। आंबो दिनैसिम नोंथां बेलेग जायगायाव बेरायफेराखै आरो खिन्थु। जोंनि एरियायावनो बेरायबाय थायो।
ओ ओ ओ। बांद्राय न' सिङाव थाबाबो जाम्बि जाम्बा जालांनो नागिरोना नोंथां सिमार्ट
औ गोसोफोरखौ दरसि दरसि मोनो न'आव थाबाय थाबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
गोसोफोरखौ एसे फ्रि खालामनानै लानांगौ दुखु दाहाफोरखौ बावगारलांनायनि।
नंगौना नोंथां
औ।
दुखु दाहाखौथ' माथो माथो बुंबावनो नोंथां।
औ बेखौथ' रायलायनानै लाब गैया नङा होमबाबो बुंनो हायो आरोना।
औ नोंथां।
गोसोफोरखौ मोजां मोनमारो जुदि गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायहैयोब्ला गोजान गोजान जायगायाव बेरायनानै समायना समायना जायगाफोरखौ नुहैयोबा गोसोफोरा मोजां मोनो।
नोंसिनाव थानानै बे एयारपर्टआव थांसिगोन नोंथां।
अ फैनो हागोन नोंथां।
नोंथांआसो सम दिहुननो हागोन हाया
जुदि नोंथाङा फैयोब्ला खबर हरोब्ला आङो सम दिहुननानैबाबो नोंजों थांफागोन आरो फैब्लानो जाबाय।
औ औ नोंथां आङो बिदिब्ला माबा नोंथां फुजा खाथियावनो एसे थांसै नामा नोंथां
अ फैनो हागोन दे।
बे समावहाय फ्रिबो जायोना एसे।
औ फुजा फुजा समाव आहाबो फ्रि जाहैयो जेबो गायनाय फुनायनि दिन गैला। माइ हानांगौ बिदि दिनबो नङा नालाय बे समाव।
ओं ओं नोंथां ओं। बे समावनो थांस
औ
ओमफ्राय नोङो जायगाखौ बेरायहोबानो जाबाय दे।
औ बेरायहोगोन दे आङो। एसे थाब थांनांगौ नोंथां एयारफिल्डआवबो।
मानोबा नोंथां
एसे थाब थाङाबाथाय गेटखौ खुलिनो नागिरा।
अ नंगौ नामा नोंथां
औ गेटखोनो बन्द' बानायो।
बन्द' खालाम लायथारो होमबा
औ
गोबां मानसि बेरायनो फैयो खोमा ना नोंथां
फैयो बुहुद गोजान गोजाननि फैयो एक्ट'र एक्ट्रिसआनो फैबावोसो।
बा मा फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिस फैयो
हिन्दी फिलिमनिबो बर' फिलिमनिबो फैयो।
अ नोंगौ नामा नोंथां
औ
होमबाथ' बे एयार एयारपर्टआ बिराद
औ जोबोद मुंदांखा समायना जेथिंबो समायना नालाय बयबो नायनो फैयो
नंगौना नोंथां
औ
होनबाथ' नोंथां बे एयारपर्ट खाथिनि मानसिफ्रा गोबां सुबिदा जाबाय जा जानो हागौ दखान हटेल होनानै
औ बहुद सुबिदा जाबाय बिसोरथ' गिदिर गिदिर दखान होनानै जागासिनो दङ दायो
होनो नोंथां
आंथ' आन्दायनानै थायाखै थानाया जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो नालाय ओंखायनो थांलाय फैलाय एसे उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो आङो बारा थांनाय जाया आरोना सम सम गोबावजों खनसे थाङो
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां खाथिब्लाथ' आंबो बुहुद गेलामाल दखानखौनो गिदिर होनानै जासिगौमोन बेयावहाय
औ माबा नोंथां दखान होनानै जायोब्लाबो देहानि थाखाय मोजां नङा नामाथाय
अ बिदिबो नामा नोंथां
औ दहानावहाय जोङो ओरैनो जिरायनानै माल लुहरबाय थानोसै जेबो एक्सारसाइस जाला
अ देहाफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो औ
खेथि मावनानै जानायानो जोंनि थाखाय मोजां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
एक्सारसाइसबो जायो मास मोननै मावदोलाय जादोलाय दैलाङाव मास मोननै गायदो माइ हानाय समावहाय देर माससो हादो मारा होदो गैलाबबो
औ खस्थ'आनो गैखायाना
मैगं थाइगंआलाय ओरैनो एसे एनै जावग्लिलाबायनानै गायबाय थाबानो जायोना नोंथां
औ न' सिं जिङावनो गायलाबायनानै जाबानो मोनजायो
औ नोंथां औ
नोंथांमोनहालाय मा मा मैगं गायदों जेनेबा एसे एनै बारिफ्राव
दाथ' दैज्लां बोथोर मा मैगं जानो जोंनावलाय दैबो जायगा
अ दैबाना जायो नालाय
औ नोंथां मैगंआलाय दङ मैथा बांगाल मैथा गोजा ओमफ्रायो सबाय बिमा खांख्रिखला खौनो गायनानै मोनजाया दै जायगानालाय बिदिनो मोदोफोल बिबार फोर मोनजायो आरो
अ बिदिब्लाथ' बुहुद दिगदार जाना दं नोंसिनि जायगायाव ना नोंथां
औ नोंथां औ बायाबानो मोनजाया होननायसो
औ बायनानै जानांगौ जायो
औ नोंथां औ फैसा हाबासो ओंख्रि मोनजायो होननायसो जाबाय फैसा होआबा ओंख्रि मोनजाला होननायनि
उम
नोंस्रालाय माथो औ नोंथां औ सम - सम बिदिनो न'निखौ जानोसै न'निया ओंखारबा सम - सम बायनानैजानोसै आ दाथ' थ' दैलांबो नालाय नोंथां
औ दैलांथ' आरो दा
मेवा बै औवा सुबा - सुबा मेवआ नागिरलाबायनानै अनला फोरजाला बायो नोंथां
औ गोथाव जायो अनलाजों मेवाजोंबो
औ थां हाबानो जायो माथो मोनजानो बेफोरखौनो जालाबायै
बेफोरखौनो जानानै जिउ खुंनांगौ जायो
जोंनि दैगु जायगायालाय अबाव ना मासे मानै मोनजायो आरो बाथोन सेन सानानै
माबा नोंथां
औ
दोनथ' जासिगोन नामा
अ औ दे -दे नोंथां
देओ आं खामानि एसे मावनि दे बिदिबा दे